ना नोंथां औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं
दायो आं ओरैनो दङ नोंथां
औ अब्ला जोङो गुबुन मोनसे आयदाखौ सावरायनोसै नोंथां
औ
जेरै दैयाथ जों सुबुं माहारिनो बा मुलुगाव थानाय गासैबो जिउ गोनां जिबिफोरनो जोबोर गोनांथार मोनसे बाहागो नङा होमबा
नंगौ ओं
औ दा बे दैया जोंनि बा जोंनि जिउ खुंनायाव मा मा खामानियाव बा मा रोखोमै हेफाजाब खालामो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन
औ अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन दे
ओं थारैनो जों बुंनो था थाङोब्ला दैया जोंनि थाखाय मोनसे नागार हायै मुवा एबा बेसादारि जेनबा जोंनि थाखाय बे दसे समाव जों बेखौनो नागारनानै थांना थानो एसे गोब्राब जायो आरो
औ नंगौ थारैनो
लोंनो थाखाय जोङो दै नांगौ जों बेखौ सानसे लोङालासि नो थानो हाया।
औ नंगौ
बेखौ लोङालासिनो थायोबाथ जोङो थैनायनि लामायाव थाहैखायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे से फुंनिफ्रायनो मोनाजासिम दैखौ बाहालासिनो रावबो थानो हाया। जेरै थोरसि सुनाय आथिं सुनाय आखाइ सुनाय मोखां सुनाय थोरसि, लथा सु सुनाय बिफां लाइफा फाङाव बो दैबो नांगौ आरो जोंनि अनगा बिफं लाइफङाबो दै नांगौ जायो।
औ
दसे सम दै गैयाबानो बिफां लाइफाङा रानजेंनो आथ सानफ्रामफ्रामबो नांबाय था थाखागौ बेनो थोरसि, लथा, जि जि ओम
औ
हाथाइ हुनाय मोखां हुनाय
औ
बायदि बायदियावहाय जोंनो नांगौ आरो। ओमफायो जेनेबा जों दै दै खौ हाय
औ
दै
औ खोनादोंना नोंथाङा?
यो आरो दि आरो बेफोरखौ मानोना जोंनि बे हा सायाव थानायाथ दैयाथ जोंनि थाखाय लोंजाथाव नं नालाय
औ नंगौ थारैनो। अब्ला दैया जोंनि जिउआव थामहिनबा गोनांथार बाहा गो होननानै जों बुंनो ह हायो आरो
आ बो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन। जे दै होननानै बुङोब्लाथ दैनियावनो जोंनि जिउआ थायो होननानै बुंजायो। मानो होनोब्ला जोंङो सोरां नायनिफ्रायनो जागायनानै दैजोंनो खामानि मावो। जेरै लोंनायनिफ्राय लानानै बा जोंनि संनाय खावनाय बा दुगैनाय मोन फ्रोमबो हाबायावनो जोङो दै खौ गोनांथार नांगौ जायो आरो। खोनादों ना? खोना दोंना नोंथाङा?
दों ओं
औ दा बेनि थाखाय जोङो गोनांथार बाहागो होननानै बुंनो हायो दा दैनि बेलायाव जोङो मोननै रोखोम रोखोमै दै मोननो थाङो जेरै गोगो दै बा मैला एबा गिजिरा दै होननानै बुङो।
ओं
ओंङो जाय बायदि दैया साफा गोजों बेफोरबायदि दैखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरो। जेरै मैला दै होननानै बुङोब्ला दंग दंला बा दुब्लि फोथाराव थानायखौ जों मिथियो दा बेफोर दैखौ जोङो बाहाय बांसिन बाहायनाय जाया आरो थामहिनबा बेखौ मैला दैया दुब्लियावनो थानानै बा आबाद फोथारफोराव बाहायजानाय जायो आरो थेवब्लाबो जों बेखौ लोंनायाव बाहायनो जायो आरो थिग बेबायदिनो जोङो दैखौ जेरै जोङो माब्लाबा समाव दै मैलाफोरखौ लोंफ्लांबायोब्ला मा खासे बेरामफोरबो नुजाथिनो हागौ बेनि थाखाय जोङो गोग्गो दै खौ लोंनाया मोजां आरो बा जेसेबां हागौ एसे बां जों दै लोङोब्ला जोंनि माखासे उदै सिङाव थानाय माखासे बिजानुफोरा दैनि गेजेरजों बाहेरायाव ओंखारबोनो लामा मोनो आरो दा बेनिखायनो दैया बिराद जिउआव जोंनि थाखाय गोनांथार दा मानसिनि अनगायैबो जेरै बिफां लाइफां जिब जुनार बा दाउसिन दाउला बे सोरनोबो दैया जोबोर गोनांथार आरो बिसोरबोथ दै लोंनानै थांनानै थायो नङा होमबा? थिग बेबायदिनो औ बुहुमाव थानाय गासैबो जिउ गोनां जिबिफोरनोनो दैनि गोनांथार आरो
ओं
औ अब्ला नोंथांनाव आं मोनसे सोंलु सोंनि जे दैखौ जोङो माबायदि बा हमनानै ला जोङो माखासे रासायनारिक मुवाफोर बाहायनानै दैखौ गिजिरा खालामनाय खालामनायखौ नुनो मोनो ना? अब्ला बेबायदि गिजिरा खालामनायखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव नुनो मोनो ना मोना एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन
औ
थारैनो बुंनो थाङोब्लाथ जों साब फ्रोम सुबुं माहारियानो दैखौ गुबुंले खालामो बा गिज्रा खालामो आरो बायजायि खालामो आरो मानो होनब्ला जोङो लेथ्रा जाबोर जुबोरफोरखौ दै फोराव जेनेबा हाखरफोराव दै थानायफोरावहाय गारगोन एबा फुख्रिफोराव गारगोन बे दैया गुबुंले जागोन ओमफ्राय बिदिनो जाबोर जुबोर गारगोन बेफोरनिफ्रायबो गुबुंले जागोन प्लास्टिक जाखोन दा जाखोन्दा मुवाफोर जेरै बेफोर बै मेथाइ पेकेटफोर बेखौ गारगोन बे बेनिफ्रायबो दैहा गुबुंले जायो।
औ नंगौ
फेक्टरिफोरनि जेनेबा एसे फिसा फेनला फेक्टरि एबा गिदिर गिदिर फेक्टरि बेफोरनि दै दैखौहाय जेनेबा बै दैमाफोराव गारगोन। जेनेबा बोहखांनाय मोनसे नाला होगोन आरो ओमफ्राय बेयाव बेवहाय बोहैलां हाबफागोन बेनि थाखायबो दैया गुबुंले जायो।
नोंगौ
ओमफ्रायो बेजों लोगोसे दैमा सेर गोरफोरावहाय जे जेनेबा मैगं आबाद मावनाय माब
औ नंगौ औ
औ नंगौ
औ
दै
औ नोंगौ।
नै दैया
औ।
गुबुं जा जायो।